अ हेल', खोनादों ना? अ गिबियावनो गोजोन फुलिं बिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां। औ जोंहा दिनैयो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो था खाय नोंथांनो आङो फन हरनाय जादों बा नोंथांजों आङो सावरायनो थाखाय बा रायजलायहरनाय जादों बा गोदोनि समाव जोङो फिलिमफोरखौ माबायदि नायोमोन बा गोदोनि समाव फिलिमफोरा माबायदिमोन दा दानि जुगाव आथिखालाव माबायदि फिल्मफोरा नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ जागोन दे नोंथां औ, ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो फिलमफोरखौ नायनो थाङोबा जों गोदोनि दिनाव गो खुब गोबां खम नुयोमोन। मानो होनबा गोदोनि समाव ओ टिभि आरो टेक्न'ल'जि गैया बांद्राय, जोंनि ओनसोलाव दावगाफु नङामोन। बै ओनसोलाव माने गोदो फिलमफोर नायनो थाङोब्ला ओ माने माबा मोनसे सोरनियावबा हाबा हुखाफोर जायोब्ला गामिफ्राव माबाफोर फांसनफोर माबा मोनसे हाबा फारिफोर जायोब्लासो सोरनिबा न'आव माबाफोर मोनसे हाबाफोर जायोब्लासोसो अब्लासो जो अब्लासो जोङो मोनसे फिल्मखौ नुनो थाङोमोन आरो बेबायदिनो माबा फुजा फोरबोफोर जायोब्लासो जोङो जेनोबा फि फिलिम सिनेमा हलाव सिनेमा लाबोनानै देखायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय गोदोनि समावहाय माने खुब खम सिनेमाखौ नुयोमोन आरो आरो सिनेमाखौ नायनो थाखाय जोङो खुब गोजान गोजान थांनानै थांनानैसो माने फिल्मखौ नायनो गोनां जायोमोन आरो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
माने गोदोनि समाव ओ टिभिनि टिभिया माने गामि ओनसोलाव गोबां खममोन नालाय। माने गो गोबाव गोबाव समनि उनावसो जोङो माने टिभिखौ ओ फिल्मखौ नुयोमोन आरो। ओमफाय गोदोनि समाव फिलम ओ बानायनायाबो माने खुब खममोन फिलम ओंखारनायाबो खुब खममोन जोंनि बर' ओ समाजाव जोंनि बर' समाजनि फिलम ओंखारनाया बुंनो थाङोब्ला बारा गोबाव जायाखै होनजायो। ओ आंनि आन्दाजाव गुजौ गुजिनिफ्रायसो जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियाव एसे फिल्म ओंखारनाय ओ सावथुनफोरा माने बांबोदों जानो हागौ।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जों गोदो उन्दै उन्दै समावथ' जों न'खरफोरावथ' न'खर न'खरथ' टिभियनो गैखायामोन। जों बेखौ ओ सोरनिबा हाबा हुखाफोर जायोबा सोरनावबा हाबा जायोब्लासो अब्लासो बै सानखालिसो जोङो मोन ओ फिलिमखौ नुनो मोनोमोन आरोखि साव थुनफोरखौ नुनो थाङोमोन। ओमफ्राय गोदोनि सावथुन बानायनाय आदब खायदा आरो टेक्न'लजिया ओ खुब आल आलादामोन नाथाय दानि जुगाव गोबां गोबां रोखोमनि केमेरा ओंखारबाय गोबां गोबां रो खोमनि सावन सिस्टेम ओंखारबाय, गोबां गोबां रोखोमनि माने ओ खुब माखासे खम समावनो दिहुननो हानाय खालामनो हानाय आदब टेक्नलजिफोर ओंखारबाय आरोखि। नाथाय गोदोनि स माव बेबायदि मोनामोन आरो गोदोनि फिलमनि सावथुनाव ओ नायोब्ला जोङो खोब माखासे ओ माने मोनसे मिनिंफुल गोदोनि जा जारिमिनफोर बैफोर फिलिमफोरा माने खोब नायथाव मोजांमोन आरो नाथाय दानियाथ' आथिखालाव गोबां बायदिसिना रोखोमनि फिलिम ओंखारलांनो हमबाय सावथुन ओंखारलांनो हमबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा बिनि बागै
औ नों थां आं बुंनिसै आ नोंगौ औ माने गोदोनिसिमाव नों जेरैबायदि बुंलांदों बेबायदिनोमोन जोंनि हालामावबो। मानो होनोब्ला गोदोनि समाव बांसिनानो टिभि गैयामोन बा दङब्लाबो सोरनिबा न'खराव गंसे थागोन बा गामियाव गंसेयाव सोनावबा आं गंसे थागोन। बिदिनो माखासे समाव मा मोनसे प्रग्राम जायोबा मोनसे हाबाफारि जायोब्लासो बै जोङो फिलिम बा माबा टिभि खौ नायनो मोनोमोन आरो बिदिनो गोदोनि समाव औ नंगौ नोंथां माने गोदोनि समाव जोङो बिदिनो सोरनिबा न'आव नायनो थांनो थाखायब्ला जोङो माबा समाव माने माने ज' ज' थांनानै जोङो उन्दै उन्दै गथ' बा फंबायमोनखौ लानानै जों सोरनिबा न'आव नायहैनो थाखायबो थांलायोमोन जोङो बै समाव आरो गोदोनि
औ औ गोदोनि समाव औ
जिबा जिबा बोसोरसोनि सिगाङाव आरो ओमफ्राय बेफोरो जालांदों माने आंबो मोनबोदों बेफोरखौ दा आथिखालावथ' साफ्रोमबोनि न'खरावनो टिभिफोरा दंसै बा जोङो फिलिमफोरखौ जोङो गाव गावनि न'खरावनो जों नायना नायनो हासै आरो। गोदोनि समावथ' जोङो गोदोनि समनि फिलिमफोराबो जों नुयोब्लाथाय माखासे मोजां कुवालिटिनि माबा नङामोन बा मोजाङै नुवामोन बा एसे गोमोले गोमोले जायोमोन आरो गोदोनि फिलिमफोरा बा दा आथिखालाव ओरैबायदि जाहैबाय मोजाङै जों नायनो हायो मोजां कुवालिटि कुवालिटियाव जों नायनो हायो साबसिन हामसिनाव जों नायनो हायो। गोदोनि सम आरो दानि सम बियो गोबां फाराग दंसै आरो गोदोनि समावथ' थांबाय दा आथिखालावबो माखासे खोब मोजां मोजाङै जोङो फिल्मि खौ जोङो नुनो मोनसै।
औ।
बिनिफ्रायथ' जोङो गोदोनि समावथ' गोबाङैनो जोङो सोरनिबा सोरनिबा न'खराव जों थांनानै फिल्मफोरखौ जोङो ज' ज'यै फंबाय बिनानावमोन जों माने नाहैयोमोन। मालाबा समाव जोङो नुबोआमोनबो जोङो सम थाबलायनानै जोङो फिलिमखौ नाहैयोमोन मोन। आरो आङो बांसिनै गोदोनि समाव जों बर'नि मेथ मेथाइ होनोब्लाथाय बे बर'नि मेथाइखौ आङो बांसिनै मोजां मोनोमोन जेरै दावहां थायोमोन। बिनि उनाव सुले खा बिदिनो गौथममोननि मेथाइखौ जों गोदोनि समाव खोब मोजां मोनोमोन आरो दा आथिखालावबो बिथांमोननि मे हे आंखो बिहोमा होदों बा गोबाङै मोजां जादों दा गोदोनि समाव सुलिका सु गौथुम बा बिग्रायमोना माबायदि मेथाइ खनो मोन दा आथिखालाव बांसिन बिनि माने सिंगारफोराबो ओंखारबोबाय दा मोजांबो ओंखारबोबाय गोदोनिया खोब मोजां जायोमोना आथिखालावबो मोजां जायो जों गाज्रि बुंङा जोंङो मोजां जायो होननासो बुंनांगोन बाट ओ होनांगोन दा जोङो बुंनो थाङोब्लाथाय जोंनि दानि आथिखालनि फिल्मफोराबो खोब मोजां माखासे फाव माखा जे गाबनाय मिनिनाय गासैबो थाजोबो मा होनो गोदोनि समावबो थायोमोन बा गोदोनि सम खननाया एसे मान कुवालिटिफोरावलाय एसेल' खम जायोमोन अब्लाबो खोब मोजां जायोमोन हिस्ट'रिफोरा माानो दडाइलगफोरा ओरैबायदि मोजां जायोमोन ओरैबायदि नायनोबो मोजां जायोमोन जोंङो दा आथिखालावथ' जोंङो टिभिनि अनगायैबो फरदाना मा होनो जोंनि फरदायावबो नायनो हायो बै समाव बे बेफोरबायदि गैयामोन बै समाव मा होनो जोंङो महाभारत रायमोन नायनो थाखायबो जों मोनसे टिबि टिबि खौ जों टि बिनियावसो जों नायनांगौ। बुज नायोमोन आरो बा मोनसे कालार टिभि जों कालार टिभियाव जों बै समाव नायोमोन आरो। दा बै समनि आरो दा आथिखालनि सम बियो खोब फाराग बा आथिखालावथ' जोंङो गावबा गावनि न'खरावनो जों नायनाय हायो गोदोनि समाव जों रायमन नायनोबा मवाभारत नायनोबा जोंङो टिकेट लानानै जों नायनांगौमोनबा थाइसेब थाइन लायोमोन। आरो गोदोनि समाव
नंगौ नोंथां औ
माने दा आथिखालनि समाव माखासे फिल्मफोरा माखासे बेसेन गोसाबो जाहायोबाय अब्लाबो ना सोलायनायनि मुगा नालाय गोदान मुगा बेयो जेबो नंङा दा समजों थां फानांगौ जायो नालाय बै से समनियाथ' थांखाबाय दा फैबाय थानाय बा नै प्रेजेन्ट बा नै जाबाय थानाय बे समाव माने जोङो बेफोरखौ मोनबोदों बा मा आथिखालनि फिल्माबो माने मोजांबो माने गोदोनि समावथ' जोंङो माखासे हिन्दी फिल्म हिन्दी फिल्माथ' मोजांङै जाखायोमोन माने जोंङो नायनोबो मोजां मोनोमोन हिन्दीनि सं बा हिन्दीनि मेथाइ बै मेथाइफोरखौ जों मालाबा समाव मा होनो खोनासंङोब्लाथाय बा जोंङो गोदोनि गोजाम मेथाइ बर'नि मेथाइफोरखौ जों खोनासंङोब्ला मोजां मोनो। आथिखाल आरो गोदोनि मेथाइखौ जोंङो खोनासंना नायोब्ला खोब फाराग गोदोनियाबो मोजां दानियाबो मोजां अब्ला बै एसे फाराग नाथाय औ नंगौ नोंथां बिदिनो जों माखासे माने गोदोनि मेथाइ खौ जोंङो सम लाना सम खोनासंङो आंथ' मालाबा समाव माने गोदोनि मेथाइखौनो दामनानै खोनासंङो। ओमफाय नोंथांङा माबायदि मेथाइखौ बांसिन मोजां मोनो बा सोर बर'नि मेथाइ खनगिरिखौ बांसिनै मोजां मोनोमोन नोंथांङा
ओ ओ आंथ' गोदोनिफ्रायनो गान खोनासंबोयो उन्दै समनिफायनो उन्दै समनिफायनो मोजां मोनो गान खोनासंनो आं एसे जोंनि बर'नि ओ सुलेखा गौतम बिग्राय बिसोरो बिसोरनि गारां खौनो मोजां मोनो आं बिसोरनि गान खौनो खोनासंनो मोजां मोनो आरो। मानो होनबा जों उन्दै समावनो बिसोनि गारांजोंनो जों गानखौ खोनाबोजेननाय गानखौ खोनासंनो मोनजेननाय बेनिखायनो जोंङो बिसो जोंनाव बिसोनि खननाय गारां फोरा माने जोंनि गोसोआव थि थि हाबनानै थाबोनाय जाहैबाय आरो बेनिखायनो जों बिसोनि गान खननायखौनो माने मोजां मोनो आरो मानो होनबा जोंङो बयनिफ्रायबो सिगां बयनि ओ बांसिन सिगां जों माने बिसोनि गान खननायखौ खोनाबाय नालाय जोंनि गोसोआव हाबनानै थाबोबाय आरो बिसोनि गारांङा
नोंगौ थारैनो नोंगौ
ओमफाय जो औ माने जोंथ' सिगां उन्दै समाव बिदिनो गोदा ओ माने आलदा आलदा गुबुन गुबुन मानसिफोरनि गारांखौथ' जों गान खननाय खोनायाखैमोन खालि जोंङो खोनानो मोनोबा होनबा बर' बर'आव बिसोरनि जाय सुलेखा गौथम बिग्राय बिसोनि गारांखौल' खोनानो मोनोमोन नालाय माने बिसोनि गारांजोंल' जोंङो भिडिय'खौ नुबोदोंमोन नालाय उन्दै समनिफ्राय बेखायनो बिसोनि गारांङानो माने बिसोनि आवाजानो जोंनि गोसोआव हाबनानै थाबोबाय आरो
नोंगौ थारैनो गोदो माने मेथाइफोरखौ खोनासंदोंब्लाबो बै केसेटसो थालायोमोन बे केसेटजोंनो जों
औ-औ टेपाव औ-औ टेब सोनानै डेगआव डेगावसो औ आरो गोदो थ' जोंनावथ' गामि ओनसोलाव बिदि दाइरेक्ट खाालार टिभि नुनो मोनाखै जोङो माने खालार गैयि ब्लेक एन्ड हवाइट टिभि जोङो ब्लेक एन्ड हाइट टिभियावसो नायोमोन मेसें बोथोराव बिदिनो सोरनावबा ओंखाम गोरलै जानो थाङोबा सोरनिबा न'खराव जुदि एसे दंजायोबा एसे रांखान्थियाव मोजांब्ला अब्ला जों बिसोरनाव टिभि भारा लायनानै टिभि खौ ब्लेक एन्ड हवाइट टिभि खौनो भारा लायनानै माने बेयावनो हरसे हरसे जोङो सावथुन नायोमोन आरोखि माने गामिनि ज' जाना ज' जानानै न'नि सोरनिबा न'आवनो ओंखाम गोरलै जायोब्ला ओंखाम गोरलैयाव माने बिस्रा न'आव टिभि सावथुन देखायफैयो आरो बे सावथुन देखायनायाव माने माने गामिनि गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गोरलै गोरला माने ज' सिलायाव जिरायनानै जिगाब बनानै बे ब्लेक एन्ड हवाइट टिभिखौनो माने हरसे हरसे नायोमोन जोङो मानो मानो हरसे नायोमोन होनबा गोदोनि समावथ' जों टिभिखौ नुबाय थायामोन आरो गोदोनि समाव कारेन्टबो गैयामोन जोङो अबा दखाननिफ्राय अबा गलानिफ्राय थांनानै जोङो बेटारि भारा लाबोनानै तिबि भारा लाबोनानै बिनि उनावहायहाय सिडि डि बिदि भारा लाबोनानै केसेटफोरखौबो भारा लाबोनानै माने हरसेनि थाखाय लाबोनानै जों नायफैयोमोन आरो बेनि थाखायनो जोङो हरसे हरसे फिल्मखौ माने मोनबेसे केसेट लाबोदों बेखौ माने हरसेयावनो फोजोबोमोन आरो मोननै फिलिम बा मोनथाम फिलिम लाबोदोंबा मोनथामखौबो हरसेयावनो नायजोबगोन ओमफ्राय मालाबा मोनब्रै गाहाम लाबोनानै बिदिनो हरसे हरसे देखायफैयोमोन आरोखि जों गामियाव जों होनबा बै समावथ' जों उन्दै उन्दै जों माने बै उन्दै उन्दै समाव नुबोनाय जाथायानो माने जारिमिनफोरानो दा जोंनि गोसोआव जाखांफैयो आरो गेजेर गेजेर
नंगौ थारैनो नोंथां अब्ला नोंथां जोंना
औ समाबो औ-औ-औ जागोन दे नोंथां औ-औ